नोंथां हेल' नोंथां
औ औ।
औ ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ नोंथां नोंथाङा बेस
औ नोंथां आंथ' दासान्दि ओरैनो जिरायनानैनो दोनथ'यो नोंथां
नोंथांनिसिम आङो मोनसे सोंथि लानानैसो फैदोंमोन नोंथाङा आंनो सम दङब्ला दसे इ सम फोरमायनानै होदो
औ औ बुंजागोन नोंथां
औ नोंथाङा जेनेबा बिबारनि बागै बा बिबाराथ' जोबोद समहायना होन नानै जोङो मिथिखायो बेनि बागै एसे फोरमायना होदो होमबालाय
औ औ ओ बिबार होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मोनथि खायो जे बिबारखौहाय जों गासै ओ मोजां मोनो बा नायनो मोजां मोनो ओ बिबारखौहाय जों गोबां रोखोम रोखोमनि खामानियावबो जोंनि जा ओ गामियारि बा समाजावहाय खामानि महरै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय बिबारखौ जों माबा मोनसे फुजा फाथाल बानायोब्लाबो बिबारखौ जोबोर गोनांथि जायो बिबारनि गोनांथियाहाय जोंनियाव जोबोर गोजौ थाखोनि बा गोनांथि होननानै बुंनो हायो बिबार खौहाय जों जोंनि न'खर बा जोंनि लामा बा जोंनि माबा मोनसे मिथिं दावथिंफोर जायोब्ला बिबारखौ जोंनि जा समायहोनो गोनां बेफोरखौ समायहोनायखौ नुनो मोनो बिबारखौहाय आथिखालाव गोबां गोजौ थाखोनि आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो बिबारनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि ओ थावफोर फोरखौबो दिहुननाय नुनो मोनोबा साबोन माबा माबि डुब मोदोमनाय क्रिम बेफोरखौहाय जों गोबां रोखोमनि दिहुननायखौ नुनो मोनो बिबारनिफ्राय आथिखालाव गोबां रोखोमनि ओ बाहायजाथाव बाहायजाथाव बुस फोरखौहाय दिहुनजानाय नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जों बिबारखौ गोबां रोखोमनि नुनो मोनो जेरैबादिहाय ओ फामे गलाप जगर जब ओ इदिनो जोंनियाव सरा सरासनस्रा निफ्राय गामि गफायाव नुनाय बिबार गुफुर ओ बेफोरखौहाय जों गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन गाबफोरजों नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय गोमो गोजा गोथां जायखिजाया गोबां रोखोमनि बिबारनि गाब फोरखौ जों नुनो मोनो ओ बिबारफोराहाय बोथोर बा बोथोर लानानै बारनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय ओ गोजां बोथोरावहाय जों गेनदा बिबार खौहाय बारनाय नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गरम बोथोरफोरावबो जों ओ जबा बा गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबार फोरखौहाय बारनाय नुनो मोनो बिबारजोंनो जोंनि न'खरखौफोरखौहाय जों जोंनि जा लांगोना बेफोरखौ समायफ्ले होनानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनो। आथिखालावहाय ओ गोबां गुबुन गुबुन गोदान गोदान बिबारफोरखौ ओंखारनाय नुनो मोनदों। बेफोरखौहाय जोंनि हाथाय गलाफोरावहाय ओ बायनानै गायनायखौ जोङो आथिखालनि जोंनि बे गामिफोरावहाय बा स्कुलफोराव नुनो मोनदों। बिबारनि बाहायथिया गोबां रोखोमै बांबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बिबारफोरखौहाय जों फ्ला थिगनि बा गुबुन गुबुन आखाइजों हेबनाय ओ बिबारफोरखौ आथिखालावहाय नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जों माबा मोनसे बिबार बानायनो थाखाय खागसजों बा माबा मोनसे दुरुं जोंबो जों आथिखालाव हेबनो हायो बेफोरबायदियैनो जों गोबां समायना समायना बिबारफोरखौहाय ओ बानायनानै गावनि आखाइजोंनो समायना महर होनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदियैनो जों गावनि जा समायना थि होनो हानाय बिबारफोरखौ गावनि आखाइजों ओ रोंगौथि हेबनायखौ जों आथिखालावहाय नुनो मोनो। ओ बिबारनि ओ जा समायना महर बेयो जोंनि गोसो गोरबोखौहाय ओ मुहि होनो हायो। ओ बिबारनि समायना महरखौ नुयो ब्लानो जों गावनि गोसोआवहाय माबा मोनसे बिबारनि फारसे मोजां मोननायखौ ओ नुजाथिनाय मोनो आरोखि ओ बेफोरबाददियैनो जों नुनो मोनो जे गोबां रोखोमनि बिबार बागानावहाय ओ सिखिरिफोराहाय ओ बिबारनि गोदै बिदै सोबनानै बिरद' बाद' हायला हुला मोसानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदियैनो ओ बिबाराहाय गावनि समायना महर बा गोदै बिदैजोंहाय सिखिबिफोरनि गोसोखौबो फागोला खालामनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबादियैनो जों ओ बिबारनि जा समायना महरखौहाय नुनो मोनदों आरो आथिखालाव जों जों जोंनि जा न'खर न'खर गासैबो फ्राय बिबार गायनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेफोरबाय दिनो जों नुनो मोनदों जे बिबारखौहाय फुजा फाथालफोरावबो बा माबा मोनसे ओ जोंनि न'खरफोर न' गोदान लायोब्लाबो बा हाबा हुखा ओ बेफोरावबो सासे सेंग्रा बा सासे सिख्ला या जुलि जानो थाखायबो जोंनो बिबारखौ नांगौ जायो गोबां बिबांनियैनो ओ बे फोरबायदिनो जोंनि जे गामि गफा बा हारि हारिसाफोरावहाय बिबारनि बाहायथिखौ जों गोबांयै नो नुनो मोनदों। ओ नोंथांङाबो नोंथांनि गामि ओनसोल बा जोंनि समाजावहाय बिबारखौ माबायदियै नोजोरैबा बिबार खौ माबाददि मोजां मोनो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जेनेबा जोंङो बिबार होननानै होनोब्लाथ' जों गासैबो सुब सुबुङानो मोजां मोनखायो नंङा होमबा नोंथां? गासिबो बिबारा जाहैबाय ओमोनसे ओरैबायदि ओ समायना बुस्थु जाय गासैबो सुबुंखौ गावनि समायनाजोंनो बा गावनि गाबजोंनो मुहि होनो हायो। हायो नंङा होमबा नोथां?
औ।
औ। बिबारखौ जोंनो ओम बाहायथि जेनेबा गिबियावनो बुंबाय आंङो बिबारनि बाहाय थि ओ बिबारनि बाहायथि होननानै बुंङोबा जोंङो बिबारखौ ओ ओ गोबां जेनेबा गोबां खामानियाव बाहायो। जेनेबा जोङो बिबारखौ ओ मान बावनायावबो जोङो बिबारखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोंङो जेनेबा इसोरनि सेराव जोंङो आर'ज गाबबा बा मान बाबा जोंङो बिबारखौ इसोरनि सेराव बावो। नंङा होमबा नोंथां? आरो लोगोसेनो जोंङो बिबारखौ ओम जेनेबाफोर जोंनि बा ओ सोरबाफोर आलासि फैबा बा उन्दैफोरखौ बरायनाय हिसाबाव बा मान बावनाय हिसाबाव बेफोरखौ जोंङो बिबारखौ जोंङो जेनेबा मोनसे ओ ओम माबा हिसाबै जेनेबा होबाय जोंङो बेखौहाय बावथायानो होनो बुंगोन जोंनि बर'आव इंराजियावहाय बेखौ गिफ्ट होननानै बुंङो। जेनेबा जोंङो गिफ्ट हिसाबै बा बावथाइ हिसाबै बेखौ जों गोदान आलासि बेफोरखौ बरायनायाव जोंङो बाहायो नंङा होमबा नोंथां? आरो जोंनि जा हाबा हाबायावबो जोंङो बिबारखौ नांगौ जेरैबायदिहाय बा हौवा गोदान आरो हिन हिनजाव गोदाना जेरैबायदिहाय बिबारखौ बिबारनि माला गानहोयो नालाय बेवहायाव जोंङो बिबारनि बे बिबारखौ माला बानायनानै बेखौ गानो आरो आरो लोगोसेनो बिबारा बोथोर लानानै बोथोर बायदिसिना बिबारा बारा जेरैहाय गोजां बोथोर बोथोरफोराव गेन्दा बायदिसिना बेफोरबायदि बिबारा बारबाय आरो गरम बोथोरावहाय बेफोर बिदिनो बायदिसिना बिबारा बारबाय बिबारखौ जोंङो जेरै सरासनस्रा जोंनि गामि गफायावहाय बांसिनै नुनो मोननाय बिबारानो जाहैबाय गेन्दा बा जोंनियाव खाथ'न्था फुल होननानै बुंङो जा गुफुर गुफुर बिबारा आरो बेखौ जबा बिबारा बा आरो जोंनि जा बर'नि मोसाखावरिफोर बा मोसानायफोर बा जोंनि सेंग्रा सिख्ला जाफ्रा बैसागुआव रंजायो बेफोरावबो जोंङो जोंनि खानाय खुफायावहाय जोंङो बिबारखौ बारफा बारफा बा मोनफा मोनफा जोंङो थुना लानायखौ नुनो मोनो नंङा होनबान्थां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो लोगोसेनो जोंङो जेनेबा बिबारखौ दानियाथ' जोंनियाव गोबां रोखोमनि बिबार ओंखारबाय जेरैहाय गलाब बिबार फोराबो ओ गलाब कालारनि अनगायै जोंनियाव गुफुर गोसोम बायदि आ गोथां गोमो बेफोरबायदि बायसिनाखौबो जोङो नुनो मोनो आथिखालाव आरो लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिबारखौ जमा बानायनानै बेफोर उम बायदिसि सिना बायदिसिना रोखोमनि बा बायदिसिना बायदिसिना समायना समायना दानि मुगायाव जोङो बिबार बानायनानै उम बेफोरबायदि फाननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां औ -औ आरो जोङो बिबार ज जेनेबा बाहायनायल' नङा आथिखालनि जुगावथ' गासैबो सुबुङानो बिबारखौ बिदि बैरैबायदि बायना नानै बा गावगायनि न'फोराव बा न' बांफोराव जोङो साजायनो थाखाय लाबोयो नालाय जोङो जेनेबा गा बेफोरबायदि गायग्रा टाब बा बेफोरबायदि बायदिसिना गायग्रा बुस्थुखौ बायनानै जोङो न'आव साजायफैयो बा गायफैयो नालाय बेबायदियाव हाय जोङो आथिखालाव गोबां बि बारनि फालांगि बानायनाय बा बिबारखौ जोङो फाननायखौबो नुनो मोनो आरो आथिखालनि जुगाव गोबां बेफोरबायदिनो नाटसारि बायदिसिना बेफोराव जोङो बिबारफोरखौ जेनेबा जावायनानै बो फोनानै बेफोरबायदि खल म होनानै जोङो बेखौ फांफा फांफा फानो बेफोरबायदि फाननानैबो जोङो दानि जुगाव गोबां औ रां आरजिनो हायो बा बेफोरबायदिनो जोङो न'खरखौबो खुंलांनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो बिबारखौ जोङो जेनेबा न'फोरावबो साजायनानै दोननो हायो आरो लोगोसेयैनो जों उम बिबारनि ओ माबा होननानै बुङोबाथाय जोङो बिबारखौ बेफोरबायदि ओ मा होनोथाय बेखौ ओ जेनेबा बायनानै लाबोनानै जोङो न'आवहाय बेखौ बायदिसिना थेबोल बा जोङो आरांगाफोराव बेफोरबायदि साजायनानै दोननो हायो आरो बेखौ जोङो एस साजायनानै आरो बायदिसिना जेनेबा ओ बिबार होननानै बुङोब्ला दानि जुगाव बिबारल' नङा बाय दिसिना बायदिसिना ओ मोजां मोजां बा मोजां मोजां खालारनि बिलाइ बा बायदिसिना बेफोरख खौ जोङो जोंनि न'फोराव साजायनानै दोनो बेफोरनिफ्राय जोङो बायदिसिना गोथां बिलाइ खौबो जोङो साफा नुयो बिबार बायदियानो जायो आरो लोगोसे बेखौ मा होनो इखो ओ न'आव जुदि दोनोबाथाय जों मोजां रोखोमनि अक्सिजेनबो मोननो हायो आरो नोंथां
औ -औ नोंथां औ।
थां जोंनिया समाबोथ'
औ
जाबायानो उनफोराव मोजां सम लानानै सावरायफैनोसै नामा?
औ -औ गोजोन्थों नोंथां।
थां दे दे होमब्ला बिदिबा गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम। औ दे।